ओ
अ
खोनादों फंबाय ओइ नै ओरैनो दं नै ओरैनो दं
आ बबेयाव दं
होम नै लामायाव दं
आ सोर सोर दं
ओम हारसिंसो दं माने गोदाव सोराव मोननायखाय ओरैनो बेरायफैलाबायदां हारसिंनो
अ
गरमथारना बोथोरा ओंखायनो न'आवनो हाबनो हाया माथो
औ गरमथाराथ' आरो बोव दङ आंबो ओरैनो
आस्सा सोर सोर दं
हारसिंआनो दङ जिरायलाबायनानै माने
ओ ओ जा गरम मा जाबावगोनथाय गायनो मोनदों नोंसिना
गैया माथो अखा अखायानो गैया माथो
बोरै जाबावगोन
उम बेनोथ' जादों
मा खालामना जाबावगोन जोङो अखा गैया बां गैया
ओम नोंसिनिखि ओमफाय
गैया अखा गैया मा गैया मा खालामबावगोन सो सानबाय आं हाजोफोराव गायनो मोनदों एसे गायनायालाय नालानि दैजों साफा सानै गायदों जों गायनो मोनजोब थाराखै
गैया गामि एरियाव गायनो मोनाखै हाजो हालाफोराव बै जिथु नाला नुलानिफ्राय दै फैयो ना
औ
बिनिफ्राय गायदों साफा सानै गायनो मोनदो आरो होमबाबो बांसिन फ्रानो गैया गामि एरियायाव गैया हाजो एरियायावल' गायनो मोनदों
माबाबाथ' अखा हाथाराबथ' मा गोरान खेथिसो मावनांसिगोन माथो
उम माथ' उफाय बेफोरखौनो मावलाबायनांसिगोन ओ खोनादों
ओमफाय गोरान खेथिया जेनेबा मा मा सो जायो बायदि
जोंनिखिजाय
औ
ना मा जानो ओरैनो बानलु जिंखा फथल बेफोरबायदि जायो आरो
उम उम उम
बेफोरखौ
अखा हाथाराबाथ' गोरान खिथिखोनो मावनांसिगोन हेलौ
हा जाथाराबोथ' गोरान खेथिखौनो मावनांसिगोन हेल' हेल' औ गायनो मोनैया गायनो मोनैया बोसोर बैसे जाखो जेनेबा ओरैनो
हा
गायनो मोनैया बेसे गोबावसो जाखो बोसोरबेसे जाखो एबार देग्लायनिया
जों बोसोरथामसो जासिगोन बायदि मोनबाय जासिगोन माने
अ उम
थांनाय बोसोरावबो मोनाखैना
एबारल'सो एसे गायनो एबारबो मा जागोनथाय
उम उम हा दलाफोराव गायनो हादों खोमा एसे
हा दला माने गोरानद्रायलै बुस्थुआ
अ जेनेबा ओरैनो खै बिगासो गायोमोन जेनेबा ओरैनो खै बिगासो गायोमोन
साराय दुइफोरल'सो गायनो मोनदों
अ
बिराद बुरजा थादोंना देर बिगासोआ देर दुइ बिगासो
औ ओम
नायनो मोनाखै माने
उम जोंखैजाबो बिदिनो जाना दङो गैया गायनो मोनाखै अख अखायानो गैया अखायानो गैया दैयानो गैया जोंनिखिजाय हायानो बोरि ना
उम उम उम
बेखायनो गायनो मोनाखै
उम
दैयानो थाया माने बोरि जायगाना उम
बोरै मा खालामना जावगोन जेनेबा
उम बेफोरखौनो गोरान खिथिफोर मावलाबायनांसिगोन
ओ गोरान खिथियालाय मावनो मावनो खानांगौ मावनाया मावखानांगौ होनोमबाबो माया माइ माइरं अबेफ्राय मोन
उम बेखौथ' बेनोथ' जासिगोन बायनानै बिदिनो गायनोबो मोनला मानोबो मोनला उम एसेसो गायनो मोनबाबो मोनबाबो
उम गायनाया गायखानांगौ गायनांगौबालाय।
उम इजिसो।
खोमा र' हराव हानायदोंमोन माथो एसे।
अ नोंसिनिखै हादों आरो?
हराव हादों उम एस एगार'था दस ना मानिफ्राय हादों हराव एसे।
हा आ
दिनो मा होनोमोनलाय बेखौ? गरमखौ हो स्रांनो थाखाय आरो।
अ आ
माने एसे हाज्रा हाज्रा उम।
उम
सग्लाय होनो थाखाय एसे हादोंमोन हानायालाय। दसेल' लै बारा गोबाव नङा दुइ तिन मिनिटफोरल' हादों बेबो।
उम उम
ब्ल'द।
हागोन खोमादां साननै सानथामसो थानानै एसे।
उम नायनोसै र' साननै सानथामसो थाना मा जायो।
औ बे समावनो गायनो हागोन आरो हानाय समावनो थाब थाबनो।
हानायाथ' बोरै हानो हाग्रायानो थैयाखै।
उम हालेवखाना दोनबा मोजां जागौमोन आरो जानायालाय।
खारायना दोनबा मोजां जागौमोन आरो।
उम।
दा खाराय जेनाखैनो।
ओ।
बोरै जागोन?
औ गैया जोंनाबो माने खोथियानो जौवाखै दाबो खोथि यानो रानबायसो।
खामस्रेम जोबलायबाय बे बिजौ बिजौआ गोरान जोंनो।
अ बिदि जाना दं थारमाने।
मा जाबावगोनथाय बोथोरा।
ओम। ओम एबारजोंथ' बोसोर थानो जासिगोन। गायनो मोननिया, उम। गैया जोंनाबो बायनांगासिनोसै एसे एनै गायोमोन आरो बिगासे बिगानैनि। जों अखानि अखाजों एसे एनै ओम। होनबाबो फुरा मोनथारा माने गायनो, ओम।
मा खालामबाव मा खालामना जाबावगोनसो सानबाय आङो।
ओम बेनथ' जादों। इदिनो गोजान खिथिफोर मावलाबायनांसिगोन। उफायथ' गैला।
गोरान खिथि मावबाबो दैया एसे एनैया नांखागौ।
औ नंगौ।
नङाबा गोरान खिथिया मालाय दै एसे
ओम
हाखाया खोनादों?
औ।
सानसेयावनो खामस्रेम लायो माथो बिलाइ मा
ओम जिबायदि गरम जादोंना बा
ओम।
थानोनो हालिया माथो।
बुंनांला गरमा ओरैबादि बा
ओम ओरैबायदि गरम होखादों बा
थार्टि सिक्स थार्टि इट बिदि दावखोदों थार्कि सिक्स थार्कि सेभेन।
अ दिनै ख दिनै खमना बांसिन आं नायासै दिनै निखौ।
दिनैबो सेमानो थारटि सिक्स
होनबाबो दिनै एसे
ओ दिनैबो थारथि सिक्स ओंदां गरमा ओं दुंनायालाय एसे बार दङ हराव अखा एसे हादोंना ओंखायनो बार दं माने।
ओम एसे खमायदों। बार बारदों दि-एसे फुं समाव बार दोंमोन बाराबो एसे मोजाङैनो ओमफाय एसे मोनसि समाव थिनथा सारिथासोआव खम जादों एसे।
उम थिनथा सारिथासोयाव बिराद हबदों गरमा।
उम खम जादों एसे।
उम।
ओरैनो माइ गायनोफोर मोनाबा गोरान खिथिफौर मा गायनो सानखो?
गोरान खेथियाथ' मा गायनो ओरैनो बानलुफोर दं।
उम बान बेसे थमावथो औ बेसे समावसो गायनो मोनहै औ बे बानलुखौ जे जेनेबा बेसेसोयाव गायदोंमोन?
बेसेसोयाव गायनो मोनो माने फुजा बायखांनानै फुजा बायखांनानै जेथिया माइआ एसे मोनहै हांगोन ना
जेनेबा अक्ट'बरफोराव आरोना
औ अक्टबर अक्ट'बर
बिदिनो गेदेर गेजेरफोराव औ।
हा
खानादों
अक्ट'बर लास्टाव गायहैगोन खोमा अक्ट'बर लास्टाव।
औ ओम उम जेनेबा ओरैनो जावैनायाव ओमफाय बेसे गोबावसो टाइम हेल' हेलौ औ जेनेबा फुलि जौसानन्दि औ ओमफाय जेनेबा बे फुलियाव बेसे मास मोनबैसेसो लागोन बायदि जावैनायाव देरना आरो
फुलिया नोङो इदिनो सिगां दा खोनादों
औ खोनादों
देर मास दुइ मास सिगां जावयैग्रोनांगोन आरोना फुलिया माने माबायोना थैब्र'योबो अबेबा अबेबा
ओ
फुलिया नोङो देर दुइ माससो सिगां जाउवाइ ग्रोनांगोन आरो ना
औ
होमबाना नोङो जिथु फुलि माखासे रज'वाना थैब्र'यो बेफोरबायदिखौ माने माबा फिननो हायो नों गोदान फुलि लागायफिननो हायो
अ जेनेबा बेगरफोरबो
उम बेगरफोरखौ जावाइग्रोनांगोन जावाइनांगोन आरो
अ जेनेबा मायाव जावैयो जेनेबा जावैनाया
इदिनोथ' ओरैनो वान टाइम गिलास दं ओमफाय माबा दंफायो थ्रे मोनो आरो थ्रे बायनांगौ माने
अ जेनेबा फांबैसे फांबैसेसो जावै जायो बायदि मोनसेयाव थ्रे मोनसे सायाव औ
थ्रे मोनसेयाव ओरैनोथ' माबासो नाइन्टि नाइन्टि बारो नाइन्टि एसे बारो आरोना नाइन्टि सिक्स फोरजों जाहैयो सायाव आरो ना गिदिरा एसे बुर्जायैनो थायो गिदिर फिसानि खोथा थायोना उम गिदिर फिसानि खोथा थायोना नों गिदिरखौ लायोना फिसायावनो बानायो बे नोंनि खोथा आरो
ओम जेनेबा ओमफाय देरसान्दि मा मा होनांगौ जेनेबा
देरसान्दि नोङो देरसानदिथ' नोङो हायावहाय हा रोदा अरसयो ना माबाफोरखौ अरसोयो देन्थायाव बेवहाय एम्फौ नाङिनि हायावनो मुलि होखानांगौ मुलि मोननै मोनथामसो होनांगौ एवहाय दाम गोसा गोसा
दाम गोसा गोसानि होनांगौना बेवहाय नङाबा फिफांफोरखौ अरस ओरैनो जेरै सस'मा खुसेेंग्रा बेफोरबायदिया
उम
बेफोरबायदि अरस'यो माने ओंखायनो